हेल' हेल' औ खोनादोंना?
ओ
अ आं मानो फन खालाम नोंथाङाथ मिथिखागौ जानांगौ
उम
जानाय लोंनायनि बारै रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथांजों।
उम
बर'फोरा ओरैनो मा मा मा ओ ओंख्रि जानानै मोजां मोनो नोंथाङा मिन्थिगौ नामा?
आ
बर'फोरा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो? बेनि बारै रायज्लायनोसै ना?
दा बोथोर लाना बोथो
ओ ओ दा थास' बिबारजों अमा बेदर जा गोथाव मोनोना?
उम गोथाव जायो बेदरजों
अ
बांद्राय गोथाव जायो आरो बेदरदो। इदिनो दा थ ओ बुं
थास' बिबारखौ माबोरै सङो मिथियो नामा नोंथाङा?
मिथिनायाथ इदिनो मिथिनायाथ माने थास माबाखोथ दानद्रोमनानै लाबग्रोनांगोन जेनेबा सायनांबाय हानांबाय खारै एसे होनानै
आ
दासो नों नोंसो मादो जायो जेनेबा? बेदरदोसो जागोन ना ओरैनो गोजासो संनानै
आङो अमा बेदरजों थास' बिबरखौ जानो बिराद मोजां मोनो। थावजोंबो जायो खारैजोंबो जायो नोङा होनबा थास' बिबारखौ?
उम नाफोरबो होनानै जाजायो।
जोंबो जाजा जाजायो थास' बिबारा आमफाय सबजोंबो जाजायो आरो ना बेदरजों नाजों बेदराथ' मोनसेल' नङा अमा दाउ बायदि बाय आमफाय बर'नि गोथाव ओंख्रिफोरा सबाय सबायजों सामु सबायजों दाउ बेदर अनलाजों दाउ बेफोरनो दा आमफ्राय खारै ओंख्रि जानो बिराद मोजां मोनोना बर'फोरा। खारै ओंख्रिजों ना ना मावाजों ना गोरलै गोरलैजों उम
उम खारैयाबो बुहद रोखोमनिबो खारै दोङो दैज्लांनि खारै मेसेंनि खारै खांखि आओजा मैगं लाय मेगंफोरखौ खांथिं खांथिंनानै जाजानाय खारै ओंख्रि बिदि लांनि मैद्रु लाफा खारै बेथ' दैलांनिखा जेनेबा दाथ' मोननो थाङाना मेसेंनि मेसेंनि आरो दैज्लांनि बेलेग मेसेंनि दैज्लांनि बेलेग बेलेग खारै ओंख्रि जायो मैद्रु ओंख्रि
लाफा
मैद्रु ओंख्रि जानो हायो ओमफ्राय मैद्रुजों लोगोसे मा होनो बेखौ खारैबो जायो अ हेलौ नोंथां माबा बुंनो सानदोंमोन
मा होनदो मा खोनास्रायासै आं माने नोंनि होननायखो आं खोनास्राखैमोन मा मोनबा
अ आं होनदों माने ओ मैद्रु ओंख्रि जानोथ' बिराद मोजां मोनो लाफाजों मैद्रु लाफा लाइ बेजों मैद्रु जायो ओमफ्राय खारै ओंख्रिबोथ' जि मोजां जानो हायो लाइ लाफा खुथ्रा माबा माबि नागिरनानै बाहेरनि ओंख्रि बेजों माने खारै ओंख्रि नाजों जानो हायो
बुहुद रोखोमनि मैगं मोनो सिनायलानो
नोंथाङा अनलाजों दाउ जानो गोथाव मोनो ना मोना?
मोनो मोनो मोनो माने मोजांसिन मोजांसिन संनो थाखाय माने खथसिन जानो थाखाय बेदर होबा बांसिन साबसिन जायो जेनेबा ओरैनोबाबो आलुफोर होनानै बाबो संजायो नालाय
अ खिनथु बेदर होबा ओम बेदरजोंबाथाय साबसिन गोथावसिन जायो आरो
उम संनायनि बागै बाहाय मान होननो हागोन नामा अनलाखो
मा होनदों नोंथां
अनला संनायनि बागै बाहाय होननो हागोन नामा?
अ अनलाखौथ' आङो लाइफआव माने आं संफेराख खै थेवबो आं माने बिमानि संनायखौ नुयो आरो बिसोर मा खालामो जोंना माने माइरंखौ माने सोमग्रोयो सोमनानै थिखोनानै सु सुनानै माने एसे फोरानस्र'यो फोराननानैहाय बेखौ अन गुन्दै खालामो खालामना बे अन गुन्दैखौ दोनो आरोना खिरखायाव बा दाबोराव दोनबाय दोनना ओमफ्राय बेदर बेखो मा एवग्रोनानै लायो।
उम अन गुन्दै खालामना लाग्रोनांगोन फासाव ओमफ्राय
औ बे माबा माबि जों जेनेबा बानलु सामब्राम गुफुर पियास बिदि मस्ला मस्लि होननानै देनानै लाबाय फारसेथिं ओमफाय थाव होबाय होननानै बेदरखौ एवफ्रामनानै लाग्रोयो दे ओमफ्राय लानानै उनावहाय मा होनो बेखौ दै होबाय दै होनानै बेदरखौ खांनानै लानानै माने बिदिनो दै
खाङाबाबो जेबो नङा दै जाखि दै उ दै होनानै ग्लब ग्लब गोदौबा माने सोरबा खाङो सोरबा खाङा जेनेबा खांजायोबो हाङा खाङा रोंबाला। खाङा लासिनोबो जायो।
औ जोंनि बायदिबा माने औ दै। होनानै माने बिदिनो खारै होबाय। ओमफ्राय मस्ला मस्लिखौ होजोबबाय आरो ओमफ्राय अ अन गुनदैखौबो होबाय आ बिदिनो रुबाय थाबाय ओमफ्राय बेदरखौ होना होबाय आरो। बिदि बायदि। ओमफ्राय बिदिनो गोबाव गोदौहोबाय उ बेफोरबायदि आं संनायखौ नुदों।
ए बिदिनो सङो संनायालाय खिन्थु हाबानि संनाया बाहाय आलादा जासिनो आरोना। हाबानि हाबायाव संनाय हाबानि अनला हारिखौथ' मोनजा बाय जानांगोन नोङो।
मोनजाबाय आङो।
हाबानि संनायाबो जेनेबा हाथासुनियाव संनाया ओंख्रिया।
माबादि।
माने इसोरनिखौ सारसेजो सिनाय मोनो। साबजासिनो माने इसोरनिया हाबानि। अनला खारै हाथारसुनियाव संनाया मादि मडेलनि सङो आंबो बारा मिथि। मिथिया मिथिनाया खिन्थु बांसिन मोजां साबसिन मोनो माने माबा मडेललन सङो आंबो दिनैआलासि नुफेराखै माने।
इसोरो आंनिबा बेफोरबायदि खालामो माने फार्स्आव बिसोर बिरादाद दैखोब। फुदुंजोबनानै लायो सारायाव साराय गिददिराव। आंनि बा दे ओमफ्राय। सारायाव गोददौ होजोबबाय होजोबनानै। बिसोरो मा खालामो ओम आंनि साननाय बायदिबा। अन गुन्दैखौ ओमफाय गोदौनायाव। होयो होनानै इसोरो खारै होयो ओमफाय इदिनो। बानलु मस्ला मसलिखो इसोर गारना होबाय ओमफाय गोद इदिनो संख्राय बानलुखौ बेदिख।
बांसिनै जेन' जोङो न'आव संनायस्राय इसोरो। हाबानि मस्ला मस्लिखौ बांसिन होसिनो इसोरो। ए माबा ओंख्रियानो मोदोमखाङो बाहायमोन बेलेग मदेलनि बेलेग मदेलनि माने साट मोनजायोलै। सातजासिनो बांसिन माने संनाया। उम।
दि। आरो साम'जों सबाय औ सामुजों सबाय ना। नाफाम नाफामखौ आं खम जायो जायो। बाथों खम जायो।
उम। दाथ' जेनेबा दाथ' बानायनायनि बोथोरसो दाथ' ना मोनो जेनेबा।
दुब्लिफोराव फोथारफोराव दैमाफोराव।
ना फिसाजों रुदुबनाय ओ ओ ना फिसा रुदुबनाय खारैजों रुदुबनाय। गंगार दुन्दिया होनानै रुदुबनाय नोरसिं बिलाइ होनानै रुद दुबनाय दा बायदियाव बिदि जायो ओमफाय ना बाथोन। ना फिसाजों सोरबा सावनानै बाथोन देनानै जागोन सेफ्लेनाय। पियास बानलु सामब्राम गुफुर होनानै। देनानै जानाय जेरैबायदि गोथाव जायोना। हाबब्रेलायगोन ओंखामा।
दा बोथोराव ना सेफ्लेनानै दै सोमनानै जानाया। साबसिन जायो आरो।
औ साबसिन जायो फुङाव माने बांसिन मोजां आरो। बेयो माने जेब्ला फोथ फोथाराव थांनो गोनां बिसोरो माने बेफोर इजिलि माने। जानो हायो बेफोरबायदि।
जेनिया टाइमा जाबाय दोनथ' हरै न' आव ओम दे दोनथ'नि र'
औ।